अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
अ आं दा माने खारै बानायनाय बर'फोरनि खारै बानायनायनि सायाव सावरायनो सानदों।
औ नोंथां सावराय जागोन।
अ खारै बानायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबो एसे एनैब्लाबो मिथिखा गौआनो दा
औ
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खारैखौ माने जानाय लोंनायावनो होन एबा बिदिनो गावनि मा होनो दुगैनाय लोबनाय एबा खर' लोबनाय बिदिनो देलायनाय बायदिफोरावबो खारैखौ बाहायबोदों आरो ना बेनि अनगायैबो माने बर'फोरा गोदो-गोदाय खारैखौ माने माखासे मुलि महरैबो बाहायबोदों। जेरैहाय ओम जोङो सिगाङावनो आं बुंनो सानो। खारैखौ जानाय लोंनायावहाय बाहायदों होननानै बुङोब्ला खारै ओ सिगाङावनो बिसोरो ओहोम खारैखौ माने जानो थाखाय बाहायनायनि सिगांनो खारै बानायग्रोनांगौ जायो बर' आइजोफोरा माने खारै बानायनायावनो जोबोद आखा-फाखा होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव बिसोरो माने थावनि जायगायाव थाव बाहायनायखौ जों ओंख्रि संनायफोराव नुनो मोनामोन बेनि जायगायाव जों खारै बाहायनायखौसो नुनो मोनोमोन। थारमाने मोनफ्रोम एबा मोनफ्रोम नङाब्लाबो बांसिन ओंख्रिफोरावनो माने खारैखौ बिसोरो बाहायनानै जायोमोन जायनि जाउनाव बिसोरनि ओ देहायाव माने खारै बाहायनायनि थाखाय बांद्राय बेमार आजार एबा गोब्राब बिदि ओ बेमार आजार बा गिदिर गिदिर बेराम आजार जानायफोरखौ जोङो नुनो थाङामोन। मानो होननानै बुङोब्ला खारैआ मोनसे अर्गेनिक एबा ओ न'आवनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय मिथिंगानि माखासे बिफां लाइफांफोरखौ ओ बानायनाय मोनसे रोखोमनि ओ माने मुवा। जेरै जों बुंनो हायो सिगाङावनो खारै बानायनो थाखाय बर' आइजोफोरा ओ बायदि रोखोमनि जेनेबा मुवा बेसादफोरखौ बाहायो जेरैहाय खायसे खायसे जायगायाव थालिर फस्लाखौ ओ जिरनानैहाय सिंनि जा मादा बेखौ जिरनानैहाय ओ माने फोरानो सान्दुङाव फोरानो जेब्ला सानदुङाव साननै सानथाम फोराननानै जेब्ला थालिर फस्लानि जा जिरनाय बियो रानो अब्ला रान-रानोब्लाथाय बोखांनानै बेखौ ओ फिसा फिसा दानस'नानै एबा खायसे खायसेया दानस'आलासिनो माने अरजों सावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो खायसे खायसे जायगायाव ओम थालिर फस्लानि अनगायैबो मैथ्रुनि बिफांखौ हाखावनानै फिसा फिसा जिरनानै बेखौबो माने सान्दुुंआव साननै सानथाम फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला रानस्रोम होथारनानै बेखौ बोखाङो आरो बोखांनानै बेबायदिनो खायसे ओ दानस'यो आरो खायसे दानस'आलासेनो अराव सावनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो खायसे जायगायाव आरोबाव नुनो मोनबावो जेरैहाय बेसर साबाफोरखौबो जोङो माने दानग्लिनानै माने सावनाय अरजों सावनानै बेखौ माने हांगार जानायखौ जों जेब्ला हांगार जायो अब्ला बेखौ माने हुथुमनानै माने दै एसे गलायनानै लादुरा महरनि एबा लावथब माने गिदिर दुलुर दालार महरनि बानायनानै लायो बेबायदिनो जों माने बायदि रो खोमै बायदि रोखोमनि बिफां-लाइफांफोरखौ बाहायनानै बा मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि जेरै ओ बिफां-लाइफां बेफोरखौ बाहायनानै बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो खारै बाहायनानै जाबोदों। बेबायदिनो जेनेबा थालिर फस्लानि बेलायावहाय ओ थालिर फस्लाखौ जेरैबायदि दानस'नानै फोरानो ओमफ्राय फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला बेखौ अराव सावो, अराव सावखांनायनि उनाव जेब्ला ओ अराव सावो अब्ला अराव सावनानै जा हांगार जायो बे हांगारखौनो फुथुमनानै जयै दै सारसोनानै बेखौ लादुरा महरनि खालामो। बिदिनो लादुरा महरनि दाखांनायनि उनावहाय बेखौ माने फोरानबावो जाहाथे बे लादुरा महरनिया गाया बा गिसि गाया बिनि थाखायनो। ओ बिदिनो जेब्लासिम रानजासिम माने जेब्ला रानो अब्लासिम माने फोरानो। फोरानखांनायनि उनावहाय जेब्ला रानो अब्ला बेखौ बबेबा मोनसे दाबसे मोजां जायगायाव एबा बिदिनो खायसे खायसेया ओ खबाइ महरनि औवाजों हेबनाय ख'आव दोनो आरो खायसे खायसे खबायाव सोनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनबोदों। थिग बेबायदिनो माने बेबायदि ओ खारैफोरखौ बानायनानै बुथुमो आरो ना बेनि अनगायैबो खारैफोरखौ बर' आइजोफोरा माने आथिखालावहाय ओ जेनेबा न'आव नांगौनि अनगायैबो माने गोबां बिबांनि दिहुनन्नानै बा गोबां बिबांनि बाहायनानै बानायनानै बेफोरखौ हाथाय बाजारावफोराव बा गलाफोराव बा दखानफोराव फानहैनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो रां खामायनायखौ जोङो बेबायदिनो नुनो मोननायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों आरो ना। थिग बेबायदिनो जेनेबा ओ बेफोरबायदि जेनेबा दोन्थुमनाय खारैखौ जेब्ला बानायखांनानै दोनो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ मा होनो जेब्ला ओंख्रिफोराव नांगौ जायो बा जानो थाखाय बाहायनो नांगौ जायो अब्ला बेफोरखौ हाननानै ओंख्रिफोराव सरदेरनाय बा होदेरनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना। जेब्ला ओ ओंख्रिखौ ओ खारैआव ओंख्रिखौ होनांगौ जायो अब्ला जोङो ओंख्रियाव होनायनि एसे सिगाङावनो एबा बिनो आधा घन्टा एबा एक घन्टा सिगाङावनो ओ बे खारै लादुराखौ लादुरानि सायाव दै होनानै बेखौ ओ सरनायखौ जों नुनो। ओ लादुरानि सिङाव आरो माने सानि होनानै जाहाथे बै लादुरानि जा ओ मा होनो माने हांगार बियो जाहाथे ओंख्रियाव थाफाया बिनि थाखाय सानि होनानै बेखौ सरनाय जा यो बेबायदिनो जेनेबा बे लादुरानिफ्राय गलांनाय दैखौनो जोङो लोङोब्ला गोबाब मोनजायो बिनि बेनो जाबाय मोनसे खारदै बिदै। बेबायदिनो जोङो बेफोर बिदैखौनो माने सरनाय बिदैखौनो ओंख्रिफोराव फोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। थिग बेबाददिनो जों गोबां रोखोमनि माने खारदै बानायनाय बा ओंख्रिफोराव सरनाय जेरै ओ सान सानजानि माखासे सुबुंफोरा बांसिनै मोनफ्रोम ओंख्रियावनो खारदै बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों। दा नोंथांङा खारदै बानायनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां। खारदै होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायो बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि मोनसे मुवा बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बाहायबोगासिनो दं। आरो बेखौ आथिखालावबो गोबां बिबांनि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै खारैया दोरोंङारी। माबायदि दोरोंङारि होनना बुंङो जों बुंनो हायोदि बियो मोनसे समाव जेब्ला बर'फ्रा ओ संख्रै गैयामोन बै समनिफ्रायनो खारदैफोरखौ बाहायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों मानोना बे खारदैया जोंहा गोबाब। बिनि थाखायनो बर'फोरा ओ संख्रिनि जायगायाव खारदैखौ बाहायोमोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों ओ दाबो खायसे बुरै मानसिफोरा खारै ओंख्रिफोर संङोब्ला ओ बेखौ खारै ओंख्रि होनालासिनो ओंख्रि गोबाब होनायखौसो नुनो मोननाय जायो एबा खोनानो मोननाय जायो। दा गोदो गोदायनिफ्राय बियो सोलिबोबाय थानायखायनो आथिखालसिम सोलिनायखौनो बेखौ दोरोंङारि होननानै बुंनांगोन। मानोना जों बेखौ ओ गोदोबो बाहायदों आरो आथिखालावबो बाहायबोदों। ओ बेबायदिनो उनावबो बाहायलांबाय थागोन। बेनिखायनो जों बेखौ मोनसे दोरोंङारि होननो हायो। ओ दा खारदैखौ जों मा मानिफ्राय बाहायो बानायो होनना बुंङोब्ला जोंङो बुंनो हायोदि जोंङो नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो। थालिर फस्ला थालिर मादा बायदिफोरखौ दानग्लिनानै। ओ बेखौ फोराननानै। सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जों। खारै महरै बाहायनाय जायो। जेनेबा बै हाथ'फ्लाखौ ओ दै होनानै सरोब्लानो जों खा ओ खारदै महराव बेखौ मोननो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा थालिर बिफांनि अनगायै। जोंङो ओ जोंहा सबायाइनि जा ओ बिफां बेखौबो जोंङो सबाय बुख्रब बुख्रेबखांनायनि उनाव। जा सावनाय हांगार बेफोरखौबो जों खारै महरै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा। बेफोरबायदि सबायाइनि खारैखौबो गोबां बाहायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरो। मोनसे अर्गेनिक ओ मोनसे जाग्रा मुवा। ओ बेखौ जोंङो जायोब्ला एसेबां बेराम आजार जाया होननानै नोंथांङानो बुंलांखादों। बे खोथाया नंगौ थारैनो जायनि जाहोनाव गोदोनि। सुबुंफोरा खारदैफोरखौनो बाहायनानै गोबां समावनो गोबाव गोबाव ओ बोसोरफोर ओ बिसोरो रायजो जानायखौ नुनो मोनदों। ओ दा खारदैखौ जों मा मा बिथिंआव बायो होनना बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ सिगांनि समाव खर' लोबनो थाखाय ओ बर' आइजो एबा बर' सुबुंफोरा बाहायोमोन होनना नोंथाङा बुंलांदों। बे थारैनो सैथो बेखौ जों गोबां लेखाफोराव लिरनायखौ मोननो हायो। जोंहा बेफोरबायदिनो खारदै बाहायनायनि जा गुन बेखौ जोङो गाहायै मैगं एबा ओंख्रि संनायाव बाहायनायख नुनो मोननाय जायो ओ बेबायदिनो। खारदै बाहायनानै संनाय ओंख्रिफोरा जादों। लाफा खारै ओ बेबायदिनो। सजना बिलाइ खारै गोबां बेफोरबायदिनो खारैफोराव ओ खारै ओंख्रिफोर संनानै। बर'फोरा जानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेफोरबायदिनो बुथुवा खारै बेफोरखौबो जों गोबां बर'फोरा जायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा सबाय खारै अनला खारै ओ बेफोराव गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बांसिनै जोंहा आथिखालाव ओ अनला खारै सबायाइ खारै बेफोराव बर'फोरा बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो सरासनस्रा खारैखौ आथिखालाव बर'फोरा बांद्राय जानाय जालिया एबा बांद्राय जालिया। ओ बेखौ बाहायनाया खम जानायनि गुबै जाहोनानो जादों। आथिखालाव गोबां बिबांनि ओ जा ओंख्रि संग्रा थाव बायदि बायला ओ मुवा बेसाद जि फोरखौ जों मोननो हायो‌। जायनि जाहोनाव जोङो आथिखालाव एसे एनै खारदै बाहायनाया खमायबाय होननानै जों बुंनो हायो दायो जोंहा खारदैनि सोमदै बुंनो थांबावोब्ला जोंहा आथिखालाव। गोबां समाव बबवे बबेबा संनायफोराव ओ सदा खारैखौबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसो। दा जों बेखौ माबोरै बानायो दा बेखौ जों ऐसेबां मिथिया आरो बेयो अर्गेनिकबो नङा। जायनि थाखाय जों बर' सुबुंफोरा बेखौ। बांद्राय बाहाया गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौसो बबेबा पकरि बायदिसिना माबा माबि ओ पासफुड सावनायफोराव बाहायनायखौ मोननाय जायो। नाथाय बर'फोरा बांसिनानो दाबो ओ अरगेनिक खारैखौनो बाहायनाय जायो। जा न'आव दिहुननाय एबा न'आवनो सावनानै दिहुननाय जाखारै बेखौ बांसिन बिबांनि बर'फोरा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा। खारै बानायनाय बिथिङाव नायोब्ला जोङो जा मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो जोङो खारैखौ दिहुननो हायो एबा बानायनो हायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बेनि बे जाथारै बेबो गोबां गोबाब जायो होननानै गोदोनि सुबुंफोरा बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोङो खारै बाहायनायनि बागै एबा खारै बानायनायनि बागै गोबां सावरायनो हायो‌। दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदाया दा बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां बिदिबा।